हेलौ।
अ खोनादों नोंथां।
औ नोंथां अ नोंथांनिसिम ओ गाहाम हामलायनायखौ जासिहरनाय थाबाय नोंथां।
औ नोंथांनिसिमबो।
औ ओ आं नोंथांनो फन हरनायनि जाहोना जोङो सानफ्रोमबो जि जायो लोङो ओंख्रै ओ मा मा ओंख्रि संनानै जायो बा बा मा मा फिथाइ सामथाइ जोङो जायो बेनि सा बेयाव एसे सावरायनो सानदोंमोन आरो नोंथाङा सम दङब्ला।
औ सावरायजागोन नोंथां।
औ ओ दा बिदिब्ला नोंथां ओ जोंहा ओंख्रि होनोब्लाथ' जोंहा गोबां ओंख्रि दङ जेरै जोङो बर'निनो ओंख्रि नङा होनबा जेरै ओ अनला जों दाउ, सबायजों साम', नारजिजों अमा आरो नाफाम बाथोन बिदिनो थास' बिबारजों दों ओ अमा बेफोरबायदिनो बायदि बायदिफोर जोंहा ओंख्रि संनानै जानाय जायो आर ना बिदिनो ओ अनला ओंख्रि होननानै बुङोब्ला जोङो अनला ओंख्रि ओ जानायावल' बाहायनाय जाया आरो ना जोंहा बिदिनो हाबा जि हाथासुनि खुरनाय जों बेयावबो बाहायनाय जायो आरो ओ नोंथांनो आं अनला ओंख्रिखौ माबोरैहाय संङो नोंथांनो फोरमायनोसै।
औ फोरमायजागोन।
औ जोंहा दा अनला ओंख्रि संनो थाखाय जोङो गिबियावनो अन गुन्दै नांग्रोगोन बे अन गुन्दै। बेखौ जोंङो माइरंनिफ्राय मोननाय जायो ना आरोना बे माइरंखौ जोङो दसे सम सोमनानै जोङो सुखांना दोननाय जायो आरो बेनि उनाव बेफोरखौ जोङो देग्रोना लानाय जायो आरो ना ग्रेन्डार बा जोङो थबसि बा उलारफोराव देनाय जायो‌। आरो बिदिनो जोंहा ओ आरो औवा मेवायबो जोङो होफाजायो आरोना बे औवा मेवाइखौबो जोङो औवानिफ्राय जोङो दानना लाबोयो जे औवा गाजा ओंखारनाय बेखौ बिदिनो जोंहा बेखौबो मोजाङै मिजि मिजि हानानै लाग्रोबाय बेनि उनाव जोङो ओ दाउ बेदरखौ जोङो मोजाङै एवफ्रामना लाग्रोबाय आरो एवफ्रामना लाखांनानै जोंहा बे औवा मेवाइखौबो जोङो खारै होनानै मोजाङैहाय मोनजासिम एवनानै लाग्रोबाय आरो हो बेनि उनाव जोङो दै होबाय दै होनानै जेब्ला बे गोदौगोन अब्ला जों दाउ बेदरखौ बोहोफाना होबाय आरो बेनि उनाव जि जा नांगौ बाददि मस्ला मस्लि हाइजें सामब्राम गुफुर ओ बिदिनो बानलु बेफोरखौ जोङो नांगौ बायदि मस्लाखौ जोङो हो होनालाबाय आरो बिनि उनाव जोंहा जेब्ला बे ओ दैया गोदौगोन अब्ला जोङो बेवहाय जोंनि जि देखाना लानाय अन गुन्दै जों बेखौबो फ्रि फ्रि सारनानै होब बाय आरो जाहाथे बेयो गथा जाया खनसेनो होबाथाय गथा जायो नालाय नोंथां बेनि खायनो जोङो खनसेनो होनाय जायो आरो। बिदिनो होखांनानै जोंहा जेब्ला दसे सम गोदौ होबावनानै जोंनोथ' अनला ओंख्रिया बारा दैलाव दैसाव जाया नालाय जोंहा बाहाय गथायैनो दोननाय जायो आ रो बिदिनो जोंहा खारै संख्रिबो खौ नायनानै जोङो बेखौ खांनानै जानो हानाय जायो आरोना नोंथां। आरो नोंथा ओ नों थाङाबो बे सबायजों साम'खौहाय माबोरै संनाय जायो नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन ना?
औ नोंथां ओ नोंथाङा दाबावै जाबायदि फोरमायलांबाय जोंनिथिंजायबो आङो बेबाय दिनो अनला मैगंखौ बेबायदिनो संनायखौ आङो नुनो मोनो आरो बा जोंनि ननि खरावबो बेबायदिनो संनाय जायो अनला मैगं संनो थाखाय जोंहा अन गुन्दैखौ थियारि खालामनानै लाग्रोयो बेनिफ्राय ओ बिदिनो संनायफोरखौ आङो नुनो मोनो आरो बिदिनो थाव संख्रि फानलु बिदि लगायनानै माखासे बेदर अनला मेगंजों जा बेदर जानो गोसो बे बेदरखौ एवफाम दोनानै लानायखौ आं नुनो मैयो मोनो बिनि उनावहायनो बिदि अन गुन्दैफोरखौ होनायाव बिदि नोंथांनि बुंनाय बादिनो बिदि फ्रि फ्रि सारनानै होनाय बिफोरबायदिनो आंबो जोंनि जोंनि ओनसोलथिंजाय संनायखौ आङो नुनो मोनो आरो। औ थिक बि बेदिनो बे अनला मैगंजों लोगोसेबा आरो गुबुन गुबुन मैगंफोर जेरै साम'जों ओ सबायजों आरो बिदि मैथाजों नाजों बिफोरबायदिनो आरो नोंथाङा बुंनाय बादि थास' बिबारजों अमाजों बेफोरबायदिनो गुबुन गुबुन रोखोमनि बिदि जोंनि बर'नि दोरोङारि ओंख्रिफोरखौ संनानै जानायफोरखौ आङो दासिमबो आङो जोंनि ओनसोलावहाय आङो नुनो मोनो ओ जोङो बेफोरखौ बुङोब्लाथ' जोङो गोदो गोद दायनिफ्रायनो बैफोर मैगंफोरखौ जोङो जोंनि आबै आबौमोनखो संनानै जाबोनायफोरखौ जोङो नुनो मोनदों नाथाय आथिखालाव माखासे सुबुंफोरखौ जायफोरा बिदि टाउन सहराव थायो बिथांमोनखौ जोङो बैफोर मैगंफोरखौ ओ बिदिनो मिथिंगायाव नामायथिंना नानै जेरैहाय थास' बेफोरखौ मिथिंगायाव रामायथिंनानै संनानै जानायफोरखौ जोङो नुनो मो मोना आरो जोङो‌ मा ओ थावन सहराव थानायफोरखौ साफा सानै सुबुंफोरखौ जोङो नु मोनो खि दखान फोरावहाय बिदि थास' बिसं बा थास' बिबार बिफोरखौ बायना नानै संनानै जानायखौ नुनो मोनो नाथाय गोबां बांसिन सुबुंखोनो बिदि बां सिन थावफोरजों सेरनानै जानाय बा बेदर बिफोरबायदि मैगंफोरखौल' जानायखौ जोङो नुनो मोनो। नाथाय आंनि ओनसोलावहाय बा आंनि जोंनि गामिफोरावहाय आङो दासिमबो बिदिनो गोदोनि बायदिनो ओ ज' ज'यै बिदि इ ओ बिलोफोराव थांनानै बिदि नाफोरखौ हमहैनाय बा बिदि ओ दैमाफोराव दंग'फोराव थांनानै बिदि साम'फोरखौ खनहैनायफोरखौ आङो दासिमबो नुनो मोनो आरो बिफोरजोंनो ओ सा म'जों जोंहा जेब्ला आलासिफोर फैयो अब्ला बै समफोरावहायबो बि दिनो माखासे दाउफोर फिसिनानै दोनखानाय जेब्ला ओ बिदि माखासे ओ गोनांथार आलासिफोर फैगोन अब्ला बै समावहाय बिदि दाउला खासि जों अनला जों जागोन बे फोरबायदि होननाय बिदि दाउफोरखौ फिसिनायफोरखौ आङो दासिमबो गोदोनि बादि नुनो मोनो आ आरो आरो बिदिनो जेब्ला ना फोर साम'फोर खननानै बा हमनानै लायो अब्ला बै समावबो बिजों नाजों मैथाजों जागोन जोंहा दिनै बा साम'जों ओ सबायजों जागोन जोंहा ओ गाबोन बेफोरबायदि होननाय बेबायदि जमा जमायै बेफोर गासैखौबो आङो दासिमबो ओ जोंनि गामि बा ओनसोलावहाय आङो नुनो मोनदों अब्ला आङो सान्दों मोनखि ओ बेफोरजोंबो जोंहा आगोलनि गोदो गोदायनि सोमोन्दो फोराबो थायो आरो बेफोरखौ जानानैबो जोंहा देहाफोराबो मोजां जां जायो आथिखालावथ' दखान बाजारफोराव जों गोबां मैगंफोर मोनो नाथाय गासै मैगंफोराबो जोंनि थाखाय मोजां नङा मानोना आथिखालाव बांसिनानो बिदि माखासे ओ हासार बा माखासे केमिकेलफोर लगायनानैहाय बिदिओ जि टाइमाव हाय मोननांगौ बै समखौ नेस्लाबालाफानो थाब मोननाय बा थाब ओ बिदि मैगं गंफोरा जाजानाय जानाय बेफोरबायदि खालामनायखौ नुनो मोनो आ अब्ला बैफोरबायदि मैगंखौ जायोब्ला जोंनि देहाफोरावहाय माखासे नस्थ'फोर जायो आरो बिनिखायनो जोङो माब्लाबा समाव मिथिंगायाव मोननाय मैगंफोरखौबो जोङो जानो नांगौ बा जोङो न'आवनो ओ लकेल बे बिदि गायनाय फोनाय बेफोरबायदि खालामनानैहाय जोङो जानो नांगौ होननानै आं सानो आरो। नोंथाङाबो फोरमाय जागोन एसे नोंथांमोननिथिंजायबो बेबायदिनो ओ गावबा गाव न'खरावहाय माब्लाबा समाव बिदि मैगं थाइगंफोर फोनायफोरखौ गायनायफोरखौ नुनो मोनो खोमा नोंथां मा एसे फोरमायजागोन।
औ नोंथां ओ जोंनि ओनसोलावबो बिदिनो जोङो न' न'आवनो जेरै जोंहा खुमब्रा आ दाथ' दैज्लां बोथोराव जोंहा खुमब्रा बा थिथा केरेला बा ओ बिदिनो खु-खुन्द्रि बिदि बायदि बायदि जोङो मैगंफोरखौ न'आवनो मानला होनानै जोङो जानाय जायो आरोना आरो जोंहा फोथारफोरावबो ओ आबाद मावनाय जायो जेरै जोङो जिंखानि ओ जोगोनारनि, पटलनि बिदिनो बायदि बायदि जोङो न'आवनो आबाद मावनानै न'आवनो जानाय जायो आरो ना। आरो जोंहा मेसें बोथोरावहाय ओ लाइ लाफा मैगं गोथां बेफोरखौ जोङो ओ जेनेबा फोनानै बा गायना नै जोङो जानाय जायो आरो। आरो जोङो हाग्रानिनो हाग्रा बंग्रानिफ्राय नागिरना मोननाय खायसे दिंखिया बा जोङो ओ दैफोराव थानाय जेरै हेलेंसि मान्दिया बे फोरखौ जोङो आरो मेथ'खा बिबार बेफोरखौ जोङो ओ खाना लाबोनानै जानाय जायो आरो ना। गोबां जोंनियाव गोबां मैगं गोथांफोर दङ जेरै जोङो खारै ओंख्रि जानो थाखाय जोंहा सजना बिलाइआबो जाजायो आरो ओ जोगोनार बि जौ बेफोरबायदि जारि बिलाइ आरो गोबां दङ बेफोरखौ जोङो खाबथिंलाबायनानै जोङो नाजोंहाय खारै ओंख्रि जानाय जायो आरोना। ओ आरो औ खारैखौ जोंनाथ' बर'फोरनि ओंख्रि होननानै बुङोब्ला जोङो खारै ओंख्रिखौनो मिथिनाय जायो आरो। दा खारै खौ बोरैहाय बानायो होननानै बुङोब्ला जोङो खारैखौ थास' थालिर बिलाइनिफ्राय बानाय नाय जायो आरोना। बे थालिर बिलाइखौ दानस' जेनेबा दानफायनानै जोङो बेखौ ससे ससे थुख्रा थुख्रा दानस'नानै जोङो बिनि ओ थालिरनि जि दख'ना जों बे खौ ओ बोख्लायो आरो बोख्लनानै जोङो जिरनाय जायो आरोना सेखाजों फिसा फिसा जिर नानै जोङो बेखौ सान्दुंआव लामनाय जायो आरो बिदिनो जेब्ला बियो सान्दुंआव ओ सान्दुं होबाथ' बियो खाननै बा खानथामावनो रानो आरो बिदिनो जेब्ला बियो रानगोन अब्ला जोङो बेखौ ओ जमा बुथुमनानै जोङो बेखौ सावनाय जायो आरोना अरजों। जोङो सावनानै जेब्ला बे अर गुन्दै जागोन अब्ला जों बेखौ सानद्रि गुबुं लानानै जोङो सालिनाय जायो आरो बिनि हांगारा जेनेबा गुन्दै गुन्दैया बेयाव था थो होननानै आरो बे खामिफोरा एक्सत्रा जाथों होननानै बिदिनो सालिनानै जों बे खौ बसथा बा खादाफोराव जोङो सोनानै न'आव लाना फैनाय जायो आरोना। बिदिनो ला ना फैनानै बे गावनि जि सरग्रा आइजेंफोर बेजों जोङो सरनानै जोङो खारै ओंख्रि जानाय जायो आरो ना नोंथां। औ बिदिनो नोंथांमोननि ओनसोलावबो मा मा मैगं गोथां मोननाय जायो नोंथांआ फोरमायनो हागोन ना?
औ ओ नोंथाङा फोरमायनाय बादिनो जोंनिथिंजायबो बेबायदिनो माखासे मिथिंगायाव मोननाय मैंगफोरखौ आङो मानसिफोरखौ जोंनि सुबुंफोरखौ बिदिनो खानानै जानायफोर खौ आङो नुनो मोनो आरो जेरैहाय ओ जोंहा मिथिंगायाव मोननाय होनोबाथ' नोंथाङा नो फोरमायलांबाय जेरै दिंखिया ओ बेफोरखौबो जोंहा खानानै जानायफोरखौबो आङो नुनो मोनो आरो थास' थास' बिबार, थास' बिसं, थास' आइथिं बेफोर गासैखौबो आङो मिथिंगायाव मोननाय माखासे मैगंफोरखौबो आङो जोंनि ओनसोलथिंजायबो बिदिनो खानानै जानायफोरखौ आं ङो नुनो मोनो आरो।
औ ओ जोंहा औ जोंहा थ' गोबां मैगंफोर दं जेरै जोङो ओ थालिर फस्ला जों बेखौ बैसागो बोथोराव जायोना नोंथां बे दिनो थालिर फस्लाखौ जोङो अमा दाउ बयलारफोरजों बिदिनो जाजायो आरो, आरो खुमब्राखौबो जोङो हांसोजों जाबा जोबोद गोथाव जायो आरोना बे हांसोखौ खुमब्राजों जायो। जों बांसिन मिथियो नाथाय जोंहा अमा बेदर, दाउ बेदर, बयलार बेदर बेफोरजोंबो जोङो जानो हायो आरो बिदिनो गोबां दं आरो जोंहा फिथाइ सामथाइनि बेलायाव बुंनो थाङोब्ला दा दैज्लां बोथोर गरम बो थोर समाव जोंहा थाइजौ बोथो माबा थाइजौ आरो खान्थाल आरो थाइजौ नि बोथोराव जोङो थाइजौखौ ओ जेन'बा आसारबो खालामना दोननो हायो आरोना। ना थायजौखौहाय जोङो आरो जोङो खानथालखौबो जोङो ओ खानथाल गोरलै जि गोरलै फिथाइ बेखौ जोङो भाजाबो एवनानै जाजायो आरोना। आरो बे खान्थाल बेगर जे ख'खायनिफ्राय ओंखारनाय बेगर जों बेखौबो ओंख्रि आरो बाथोन देनानै जोङो जानो हायो आरो ना नोंथां जोंहा ओंख्रि संनानै जानोबा गोबां मैगंफोर दङ जोंनि मिथिंगानिनो मोननाय बा जों जोंनिनो आबाद मावनानै मोननाय बेफोरनो जोंनि थाखाय थोजा से आरो ना मावनानै जानो हायोबाथाय।
औ नंगौ।
जोंना समाबो गोबां जाहोनांबाय नोंथांनिफ्राय ओ गोबां जानाय लोंनायनि सायाव सावरायनो मोननानै जोबोद गोजोननाय मोनबाय आरो। जों बेखिनियावनो दोनथ' जासिगोन नामा औ दे नों थां गोजोन्थों।